हेलौ
हेल
ओ नोंथाङा दसे फ्रि नामा
औ फ्रियानो दं
आदसा माबाफोर खामानि मावदों नामा
मावाखै जेबो
आ आं नोंजों दसे सम रालायनो सानदों दसे सम रालायनो हागोन नामा
औ हागोन
उम आसा आं माने मोनसे टपिक बा बेनि सायाव रायलायनो साननानै फैदों आरो उम बेनो जाहैबाय जों जेरै जामबुं ओमफ्राय जा कम्पिउटार बा लेपटप बेफोरनि खोथाखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जों मबाइलखौ मानो थाखाय बाहायो ओ माब्रै बाहायो एफोरनि खोथाखौ फोरमायनानै
जोंनि थाखाय मोजांबो गाज्रिबो मोजां मोजाङै लानो हाबा मोजां आरो गाज्रि लानो हाबा गाज्रि लामाजों थाङो मानसिफ्रा
उम
मबेलनि गेजेरजों जों गासिखौबो मिथिनो मोननाय जायो आजिखालिथ' मबेल मबेलजोंनो गासिबो फरायनाय आरो गुबुन गोजान गोजान गुबुन गुबुन दाबसे जाय-जायगायाव थानाय मानसिफोरनि खौरांखौबो मिथिनो मोननाय जायो आरो दाथ' फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जाबाय मबेल मबेला मबेलजोंनो अनलाइन अनलाइन क्लास खालामनो हायो कुइसन एन्सारफोरखौ मबाइलावनो मोनजोबसै दाना गासिबो
उम
जोङो आलासि एबा न'नि मानसिफोर फैनो नागिरबाबो जोङो मबाइलजोंनो जों मिथिग्रोनाय जायो
औ
रो खौरांफोरखौबो मिथिनाय जायो
औ
बेफोरनो आरो
ओमफाय मबेला माया जों मानि थाखाय ओ जोङो लेखा फरायनाय एबा जोङो मोसानाय एबा मा मा नुनो मोनो बेयो मबाइलनि सायाव
मबाइलनि सायाव जोंथ' दायो गासिखौबो नुनो मोननाय जायो मोसानाय फरायनाय लिरनाय गासिखौबो सोलोंनो हाजोबो आरो
औ
मोजां मोजां खौरां मोननो हायो निउसफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रादाब मिनथिन मिनथिनो मोनो आरो मबेला मोजाङै बाहायनो हाबासो मोजां
औ
इदिनो आरो
बा बिनि सायाव बेलेग बेलेग बा गोदान गोदान फिचारफोर मोननो
औ मोननो हायो
अ बेयो जेरै मा मा जाहैखो
हा
जों मा मा गोदान फिचार्सफोर मोननो हायो बेनि साया बबेनि सायाव बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होलाय
गोबां मोननो हायो जोंहाबो
उम जेरै मोनसे मोननैखो
औ
जों जों दा मा मा मो-मोननो हायो माने मबाइलाव औ
हा
जों दा मबाइलाव मा मा मोननो हायो एबा जों मा मा फ्राय मायाव सलायनो बांसिन जोङो हायो
जोङो बांसिन दा फरायनायनि सायाव सावरायनो हायो।
औ
जाखाबाय
बेनो
औ
ओमफाय
आरो
आं आं ओ साख्रि लानाय बेफोरावबो सलायनो हायो आरो दा
ओं
आं माने बुंनो सानदों जे जोङो गोबां गोबां माने खामानियाव बाहायनो हायो बा सलायनो हायो जेरै हमना ला नों ओ गोजान जायगायाव थानाय मानसिखौबो जोङो बिद कल एबा ओ मेसेस बा माबा माबि खालामलनो होननानै खबर सबर लाहरनो हायो एबा जोङो मबाइलजोंनो जोङो नेट सलायनानै जोङो गावनि फरायनायाव जोङो हेफाजाब मोनो जेरै जोङो रोङि खोथाफोरखौ जों नेटआव बा इउटुबफोराव जोङो नायगिनानै जों फरायनो हायो होमबा जोङो गोबां माने जोंनो थाखाय मोजां बे जों फरायनो हायो मबाइलनि सायावनो आरो बे सायाव जोङो मबेलाबो माने जाय सुबुङा मोजाङै बाहायगोन बा गावनि टाइम टाइम मथे सलायगोन बिसोरस से माने दावगानो हायो। नङाबा बे मबाइल-मबाइलावनो जों गोदोसोनानै थाबाय थायोबा बिसोरनि थाखाय लस माने टाइमाव जागोन एबा जोंना फरायनाय मानायफोराबो थालांजोबगोन। थाखाय माने जोङो मोनसे साइद जों माने सुबिदाबो मोनसे साइद जों उसुबिदाबो माने आरो जों नुनो मोनदों ग उन्दै गथ' गथ'फ्राबो मबेलनि सायावनो दा बहुद नानै दङ' मानो होनोबा मबाइल नङाबा दाना जेराव मेरावबो थांनो नागिरला एबा ओ मबाइलफोरखौनो सानसे बा हरसे नायै नायैनो लेखा सेखा फरायैबो जालांबाय। आरो मबाइलाव गेम गेम गेलेनानै बा इन्सटाग्राम बायदि बायदि। सलाय सलायै माने टाइमखौनो थांहोजोबबाय आरो। बेफोरबायदि खोथाबो फैयो दाथ' जोंना मबाइलाथ' बहुद गोदान गोदान ओ फिटार फैगासिनो दं जेरै जोङो मबाइलजोंनो जोङो मालाबा समाव‌‌ हाय जोङो ओ कलेजनि एबा जोङो फरायसाफोरनि फर्मफोरखौ एप्लाइ खालामनो हायो।
उम।
आरो बेजों लोगोसे जोङो केमेरा बा भिडिअफोर खालामनो हायो। जेरै जों गोजान जायगायाव थाङोबा बेजोंनो जों फट' मोनसे एबा मोननै खेबनानै जोङो बेखौ गावनि मबेलावनो लाखिनानै दोननो हायो होमबा जों उनाव बो माने नायफिननो हायो बा उननि थाखायबो खामानि होयो आरो जों भिडअफोर खालायो जे जों गथ' गथाय माने मोजां नुनायफोरखौ जोङो भिडअ खालायनानै लानो हायो बा जोङो बेखौ मा होनो मेमरिस दोननो हायो आरो उननि थाखाय जोङो नायफिनना बा माने जमा खालामनानै दोनफिननो हायो बेफोरबायदि गोबां माने पिज फैयो। मिनि सायावथ आरो मा बुंङबावो आरो मोननैसो दंबावोन दाथ' आगोल दानि जुगावथ' जोंना आरो मोनसे बुस्थु नांदेरबावो कम्पिउटार होनो
औ।
कम्पिउटार बा लेपटप जोंना कम्पिउटार मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ जेरै कम्पिउटारा बेलेग बा लेपटप बेलेग। हमना नोङो कम्पिउटारा न' न' न'आव दोननानै बाहायनाय।
औ।
उमफाय लेपटपा नोङो न'आव न'आव बाहायजायो बाद नोङो लाथिं लाबथिं बाहायजायो आरो। आं दडेक्सकटपनि खोथाखौनो बुंजेनसै।
औ।
देस्खथबआ जाहैबाय माने न' समाव जोङो दोननानै माने खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो जेरै जोङो हस्पिटेल बा अफिस बा स्कुल बायदि बायदि खामानिफोराव जोङो दोननानै जों खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै बेयावबो गोबां खामानि मावनो हायो जेरै लिस्टफोरखौ सोनो हायो बा लिस्ट मडेलफोरखौ दोननो हायो एबा जोङो गोदान गोदान ओ फिचार्सफोरखौ बेजों लोगोसे जोङो खेवनो हायो आरो।
औ।
आरो बेल' नङा जोङो खामानिफोरखौबो जों गोबां मावनो हायो कलेज फरायनाय। बा जोङो बेलेग अफिसफोरावबो जोङो खामानिफोरखौ माने मावनानै दोनना मावनो हायो आरो बेनि बेजों लोगोसे।
औ।
आरथ आरो बियो माने बहुत मोजां। जोंनि थाखाय जोंनि जेराव मेराव जोंनि दडेक्सटप बेलेगफोर मोननो हायो बिनि थाखाय जोंना खामानिफोराबो गोरलै जोङो अबेबा समाव जोङो मेल जिमेल खालायनानै जों मेसेजखौ हरनो हायो। आरो बेनो बेजों लोगोसे जोङो बेलेग बेलेग खामानि जेरै डिजाइन खालायनाय एबा जोङो ओ लेखा फरायाव टाइपिं खालामनानै जोङो खालायनाय बेफोर खामानिफोरखौ मोनो। आरो गुबुन गुबुन जोङो टेक्न'लजिनि थाखाय बाहायो कम्पिउटारफोरखौ बे नङाबा जोंनाबो सलिया।
औ
आरो नेटवर्क‌ नेटवर्कआवथ' जोङो दा बहुत बेलेग बेलेग माने थाबनो होबाय अबेबा गिदिर सिगां एसे गिदिर जायोमोन।
औ
दाथ' फिसा फिसा जासै मानो होनबा माने बेग मोनसेयावनो लानो हायो आरो बेखौ जोङो लाबथिंनानै बेलेग गोजान जायगायावबो लांनानै बा बेरायनो दिरुन लांनानै जोङो खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो बे लेपटपनि गेजेरजों। आरो बेयावबो एखे जेरै कम्पिउटाराव खामानि मावनो हायो बेयावबो मावनो हायो जोङो मेसेज खालायनानै माने खामानिफोरखौ मावनो हायो बा जोङो लिस्टफोर फर्मफोर जों साबमिट खालामनो हायो बेयावनो लोगोसे जों अफिस बा गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जों लानानै जों खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो।
औ
आरो इयावबो मोनसे फिचार दं जेरै जोङो माने कम्पिउटारावनो जोङो मबाइलनिफ्राय बांसिन फिचार दं मानो होनबा बेयावहाय सब खामानियानो जायो। जेरै ओ अफिसफोराव जोङो माबा मोनसे खामानिफोर दङ पेन्दिंफोर जानानै जोङो बेफोरखौबो साबमिट खालामनो हायो ओमफ्राय जोङो बेजों लोगोसे जों नेटबो सालायनो हायो बे कम्पिउटाराव
औ
माने मबाइल बायदि एखे आरो होमबा मबाइल निख्रुइ दा एसे माने दामाब गोसासिन जायो। आरो फिचारसफोराबो खामानिफोराबो इयाव बांसिन मावनो हायो आरो बहुद बहुत माने गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मबाइलाव हाया कम्पिउटाराव- सो हागोन आरो बेफोरबायदि माने। आंनि बुंनायाथ' दा इयावनो दा बिथाङा बेफोरखौ खोनानानै बोरै मोनदों बेखौबो एसे फोरमायनो हागोन।
नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला सैथोआनो नोंथां बुंनायाथ' गासिबो मोजाङानो जाजोब्बाय दाथ' नोंथांनि बुंनायखौ आङो खोनानानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। दायोथ' समाबो जानानै फैबाय नालाय
औ
उम
बेयावनो दोनथ'नोसै होमबा?
औ औ
दे
उम।